औ खोनादोंना
औ औ खोनादों।
मा खालामना दं दा?
आंङो दा ओरैनो जिरायनानै दंङो नै बोथोराबो बिराद गरम ना ओंखायनो। औ औ मोनानि जाथ नायजायाखै
अ होनबा नोंथांङा फ्रि दंङोबा दायो जों मोनसे ओरैनो टपिक लानानै सावरायजागोन नामा?
औ औ सावरायजागोन दे।
महरै जोंङो ओरैनो दैबानाफोरखौनो लानोसै नामा? बे दैबानाया जोंखौ माबायदि खहा खालामो।
औ औ लाजागोन दे
औ जेनेबा दैबाना होनबाथ' मिथिखायो नंङा होनोमबा
औ
दैज्लां समाव जेब्ला अखा हागोन जोंनि बे हिमालय हाजो सानिफ्राय बोहैबोनाय दैफोरा जोंहा गोबां देरबोयो आरो हायओखै हाजोनिफ्राय हायेनखै बोहैबोनानै जोंनि हायेन ओनसोलाव गोबां खहा खालामो नंङा होमबा बेबायदिनो जों गोबां नुबाय जोंनि ओनसोलावबो जों गोबां नुबाय जेनेबा जेरै जोंनियाव सफाय दैमा होनो मोनसे दंङो
औ
बे दैमायाबो बिदिनो मेसेङाव दैखौनो नुवा आरो जेनेबा दैयानो गैया नाथाय दैलां समाव जेथिया हाजोआव अखा हागोन होमबाना बबेनिफ्राय गोसां देरबोयो बेखौ जोङो मोनथिस्लाबै जालायो आरो
अ
सिगांनि समफ्राव बिराद खहा जाबाय जोंनि ओनसोलाव सोब बर' न'खरफोर बेबायदिनो हा हु खरखा जाबाय न' बां गालांजोबबाय फारसेथिं बै समाव मोसौ बोरमा गोजावलांजोबनाय बेबायदि थासारि जादों आरो
औ औ
जोंहा जोंनियाव बेबायदिनो हा खु खारनायजों लोगोसे मोजां मोजां माइ गायनाय दुब्लिफोरा खुरखा लांजोबनानै गोबां खहा जादों आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बेनिनो आबाद बायदि बायदि खहा जानायजों लोगोसे जोंनि माखासे फसंथान सोलोंथाइ फसंथानफोर जायो फरायसालि गेजेर फरायसालि बेफोरफोरखौ गोबां खथ जालांनानै गोबां गोदो सोनाय दा बेबायदि थासारियाव दं आरो जोंनि ओनसोला जानो नोंथाङा दै बानाया जेनेबा जोंनि ओनसो आव माबायदि खहा खालामो बा नोंसिनियाव माबायदि खहा खालामो बेखौ एसे नोंसिनावबो जाबाय बाय नामा फोरमायना
औ औ ओ दै बानाया माबोरै खहा खालामो होननानै बुङोब्लाथ' ओ दैबाना एक्सुेलि बांसिन माने मानसिफोरनि बांद्राय ओ मा होनो मानसिफोरनि थाखायनो जायो होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बायदि मोनो आरो जेरै दाबसे जायगाफ्राव हमनानै ला दा गुवाहाटि नोगोर बायदिफ्रावनो बांद्राय गोजौ गोजौ बिल्डिं लुबाय बा दैया बोहैलांनो थाखाय लामा बबो गैला बिनि थाखायनो माने थाब थाब दैबाना जानाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो औ आदा
जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो दैबानायाथ' अखा हायोब्ला बिदि दैबानाया जायो
जेरै-जोंना हाजोनिफ्राय दैया फैयो नालाय दैया लोमसाव फैयो बिदि आरो ओमफ्राय जोंनि खाथियावबो मोनसे मानस्रि दै होननाय दं आरो जोंनि न' खाथिजोंनो जेनेबा बोहैलांनाय ओमफ्राय गोबां फहा खालामो माने बिदिया देर देरनाय समावहाय मेसेङावथ' दैयानो लानो जेब्ला दैजलां जायोना माने ओरैबायदि देरो ओमफ्राय जोंनि खाथिनि खाथियाव गंसे जेनेबा आंबो बे स्कुलावनो फरायबोनायमोन आरो उन्दैयावहाय एल पि स्कुल बे स्कुलखौ माने फुरा खुरनानै खुरनानै लांखाबाय माने ओ दा माने स्कुलनि जेबो सिन होननायानो बेयाव गैला आरो। लानानै थांजोबबाय खुरनानै ओ बिदिनो गामि खाथिनि मन्दिर राय थानसालि दङ रायजोनि बेखौबो माने लां हां लांहां अबस्था आरो ओमफ्राय लांथाराखै आरो ए खाथि सहैबाय बिदि ओमफाय गोबां खहा खालाम माने दाथ' बे जोंनि फरायसालिया खुरखा लांजानाय लोगो लोगोनो दा बेखौ सरकारा बो नायफिनोसै। बा न' स' बिदि बिबाबो होआसै ओमफ्राय माने स्कुलानो थैलांबाय आरो दा गैला माने ओमफ्राय ओ दायो गैला माने जोंनि बर' स्कुल गंसे माने खहा जाबाय होननानै बुंनांसिगोन दा जेराव गोबां फरायसाफोर दंमोन बे फरायसालियाव दा बिथांमोनाबो माने बेयावहाय फरायनो थाखाय माने खाबु माने मोनासै आरो बा गुबुन आव थांनो गोनां बेफोरबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय दा जोंनि खा थियावहाय आरो बे दैयानो आरो जेनेबा बे दैयावनो जोंहा दालांबो गैया। लामा बारनो थाखाय फरायसालिफ्रा फरायसालियाव थांब्ला जेब्ला दै बाना जायोना दै देरो अब्ला बे समाव माने फरायसालियाव थांनो थाखायबो गोबां कस्त' आरो। जोंबो ओ आंबो माने उन्दै समावहाय जेब्ला ओ क्लास ओ फाइभ सिमल'सो बे गुदि फरायसालियावमोन नालाय ओमफ्राय सिक्स निफ्रायथ' ओ एम इ स्कुल बिदियाव थांनांगौ जायो अब्ला जोंना गामि जोंनि गामिखौ बारनानै बे गुबुन गंसे गामियाव थांनांगौ जायो आरो। बेयाव थांनायाव माने गोबां ओ दैलां समावहाय बारनो बेसेबा कस्त' उन्दै उन्दै समाव जोंहानो माने गोबां जाथायफोर जालांबाय जेनेबा बिदि दैबानाखौ लानानै।
औ।
फरायसालियाव थांनाय समाव दड्रेसफोरा जोंना सिजोबनानैसो थाङो। ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो बि दि ओ‌ द्रेस बेलेग लांफाखानानैसो द्रेसखौ स्कुलनि द्रेसखौ प्लास्टिकआव सोना लांसिगोन ओमफ्राय गुबुन द्रेस गाननानैसो दैखौ बारनांगौ आरो ओमफ्राय जि गिसिफोरखौ प्लास्टिकआव सो ना लानानै थांसिगोन आरो जों स्कुलाव बिदिनो माने बिदि गोबां खस्थ' मोनदों आरो ओमफ्राय मा होनो बेखौ लेखाफ्रानो मालाबा गलाङो सेन्देलफ्रानो मालाबा गलाङो बेफोरबायदि जाबाय थायोमोन आरो जोंना माने जोंबोथ' एसे ओन्दै ओन्दैमोन नालाय बे समाव ओ गावखौनो बेलेन्स खालामनो हायाना दैयाव फ्राय ननि मनसि फोरा खामानि गारै गारै गोबां दोनहैबाय थानांगौ आरो ओन्दैफोरखौथ'। बारनो हाया नालाय बिदिनो ओ मानसिनि माने मानसिफोरखौबो गोबां ओ जेंना जेंसि बेफोरबायदियाव खोलैयो आरो दैबानाया। आरो हा खुरखानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बे दैमायानो जोंनि गामिनि माने हा नख'रफ्रोमनिबो हाफोरखौ गोबां खुरखाबाय आरो। दैया दैबाना फैबाथाय दैलांबाथाय माने हाखौ गारबोखानांगौ जायो ओ माने माइ गायग्रा बिराद मोजां मोजां हाफोरखौनो खुरखालांजोबबाय दा जोंनि खौनो बुङोब्ला माने आंनि ओ नख'रनि जा हा बियो माने जोंना बांद्राय बुरजा बिदि गायग्रा हा गैखायामोन माने बार' बिगा बिदिसो दंमोन आरो दा बेखौनो माने बि दैया लां ङै-लाङै लांनानै माने सय बिगासो लांखाबाय दा माने सय बिगाासोल'सो थालांबाय आरो गोबां माने आधाखौनो लांखाबाय बेफोरबायदि आरो गोबां दुखु नांथाव दा बेफोरबायदि दैया लांबाय लांखांनायनि उनावहाय बै हायावथ' जेबोआनो जाला माने बाला गोजासो जाबायना बेयावथ' गुबुन जेबो मैगं थाइगं नोबो बा माइबो गायजाला जेबबो गायजाला ओरैनो थाबोबाय आरो
औ।
उ बिदि गोबां खहा जायो आरो जोंनिया दैबाना जाब्ला आरो जोंनियाथ' लामा सामा बेफोरबायदिनोबो जेबो सुबिदा गैया लामा सामा मोजां नङा दै बाना जथाय माने ओ दैया माने दैया ओरै बारलाङो बै फारसेनिफ्राय ओरै फारसेथिं जुदि लामाखौ लोमसावना बारो ब्लाथाय आ बे आ उनावहाय माने रानखांनायनि उनाव बे लामाफोरावबो माने हाखर हाला बेफोरबायदि माने फुरा समान नङि बिदि जानाय बेफोरबायदि जायो आ रो दा उम जोंनि जायगानि अनगायैबो गुबुन जायगाफ्रावबो माने गोबां दैबाना दैबाना जों न'खरफोर बा जिब जुनार बायदिसिना गोबां खहा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ जोंनियाव थ' ओ दैमाफोराल'सो बांसिन देरो खिन्थु बांद्राय बिदि दैबाना न' स' बिदि बुखार लांजालायनाय बिदि बांद्राय जाया आरो दा जोङो ओरैजाय लखिमपुर साइद बा धेमाजि बिथिंजाय नायोब्ल ओ मिथियोना निउसफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थायो गोबां दैबाना जानाय औ
दाख्लैबो थ' नुदों मोनदों नङाबा नङा होमबा सिमेन्ट सापरि देरनानै रेल साइथिं जेगा गाज्रि जालायनाय।
औ औ नंगौ। बिसनो बिसिनिया गोबां दै लोमसावबाय थायो आरो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। न'फोरावनो बिसि नामानि लोमलायलायनाय नुदों दाख्ललिथ' ओ माने मबाइलफ्राव नुनो मोनदों आरो दाख्लि माने जोंहा आरो अरुणाचलावबो दैबाना जानाय बेयावथ' गोबां सुबुंफोरबो थैनाय बे खो जोङो नुनो मोनदों आरो औ। जिहेथु दैखौ लाखिगनो हायैनि सुइस गेटखौ हगारनो गोनां जाबाय दा बेयावहाय गंसे गामिया नों गते न' गोबां दैमा दैसा थांजोबबाय मानसिफोरबो थैबाय बिदि जिब जुनार गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदो आरो बेनि गेजेरजों औ आरो दा नोंथाङा आरो मा बुंनो सानबावो? बे दैबानानि सोमोन्दै जेनेबा मा मा ख हा खालामबावो दैे बानाया।
खहायाथ' बिदिनो गोबां खहा खालामो जों सुबुं माहारिनि थाखायनो बांसिन जायो आरो जेनेबा जोङो बिदिनो माखा से जोंनि धोन सम्पति जोंहा गोबां खहा जायो। फारसेथिं जोंनि थांलाय फैलाय हान्था मेला बेफोरो गोबां खहा जायो आरो हमना ला मोनसे दैमायाव नोंहा गंसे दालां दङमोन। आरो बे दालांजोंनो बारनानै नों फरायसालिफ्राव थाङो मोन। बायसान्सआव बे दै देरनानै बे दालांफोरानो ओ खुरखा लांजायोबा बा दैजों बायलाङो बा जोंहा फरायसालिफ्राव थांनाय बा बहाबा टाउन सहर हमना ला मेडिकेलफ्राव सोरबा लोमजाबाय लांलाबाय हजों गोबां खहा जायो आरो जों
औ। नंगौ जायो आरो बिदिनो।
औ नोङो दा दालां गैयाबानो दैखौ बारनो हाला आरो जोंनि जोंनि साइदावल' दा मा जायो जोङो बांसिनानो जों सरखारनि दालां मोनाखै नङा होमबा? जोङो औवाफोरनिजों बेसेबा गोलाव गोलाव दालां बानायना लायो। खनसे दै देरगासेयावनो अबेबा दालां बायदिया खनसेनो बायलाङो आरो। बेयाव जोङो गोबां खहा जायो माने हान्था मेलानि बेलायाव आरो जोङो ओमफ्राय मेडिकेल आव सोरबा लोमजाबा मानसि लांबाय बायनाय आरो फरायसालिफ्राव थांनाय गोबां खहा जायो आरो। जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो आरो जोंनाव गोदोनिफ्रायबो सोलिबाय थादों आरो दाबो बेबायदिनो सोलिबाय थादों आरो जोंनि ओनसोलाव
औ। माने ओ दैबाना जानायनि बिथिंफोरावबो माने सरखारा जेबो माबा लाया होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ
औ औ।
दा आरो बेनि अनगायैबो जों गुवाहाटि बायदि जायगायाव नायोब्ला नै सानफ्रामबो एसे अखा हाबा नो दै बाना एसे अखा हाबा दैबाना बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै आ मा होनगोन बेखौ खौ बेयावथ' गुवाहाटि बायदि जायगायाव माने गोजौ गोजौ बिल्डिं लुबाय आरो फाक्का लामा गोजा जेथिंबो दै गलांनो थाखाय माने लामायानो गैया। बिनि थाखायनो लामाफोरखौ थाब थाब लोमो आरो।
अवाल बायदिसिना होना लाजोबो ना बिसोर।
औ औ।
जे दैफ्रा बोहैलांनो जायगा गैला, औ।
ओम ड्रेनफोरावबो मालाबा नालाफोरा होथेना थायोना जाबोर जोथो थोर, ओमफ्राय दैया बोहैलांनो हागौआ बे
औ।
ओ माने ओइ दाख्लैबो दैबाना जानायाव माने मानसि थैलायलायनाय बिदि नुदों आरो गुवाहाटियाव द्रेनाव गलांनानै मानसि थैनाया।
अ औ खोनादों।
औ औ। बिदिनो एसे एसेयावनो दैबाना जायो बोहैलाबायनाय ना माने बे समावथ' बोहै दै दसेनो दैबाना जानानै स्कुलाव थांनाय बा कलेज इउनिभारसिटियाव बिदि फरायनाय स्टुदेनफोरा थांलाय फैलाय खालामनो गोबां खस्थ' जायो आरो बेयावबो
गवाटि गवाटी इउनिभारसिटियावथ' सिगांनि समफ्राव जेनेबा दै लोमनानै माखा सिगांनि समफ्राव एगजामफोरानो पस्टपन जानाय थाथ'नांनाय बेबायदि गोबां खोनायोमोन आरो जेनेबा निउसफ्राव नुयोमोन। बेबायदि आरो फाइनाल एक्जामफ्रानो दोनथ'नांनाय बेफोरबायदि गोबां खोथायोमोन आरो।
औ औ।
दा जोंनि गामि एरियाफ्रावबो बिदिनो जायो जोंनि ओनसोलफ्रावबो जेनबा दैफोर लोमजोबनानै फरायसालिफ्रा माखासे क्लासफोरखौ जोङो दोनथ' नांगौ जायो आरो बे
औ।
गो-गोबांथार अखा हायोबाथाय दै देरनायनि जाहोनाव क्लास लानो हाला थाखो खन्थाफ्रा लोमजोबबाय बेबादि जायो आरो। बेबायदिनो दैबानाजों